हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों आंबो गोजोननाय मोनबाय।
जोङो ओ आयदायाव गाइखेरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां दा नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन थारैनो जोबोद मोजां आयदा बियो नोंथाङा दे जुरिजेनदो।
जों गाइखेर गाइखेर होनोब्लाथाय जों गाइखेरखौ गिबि गिबियावनो माबादिहाय मानिफ्राय मोनो बेखौ जोङो मोनथिनाया मोजां बेबायदिनो जों गाइखेरखौ जेनबा मोसौ मोसौ मैसोनिफ्राय मोननाय जायो। ओ जायो जोंनि औ जाय जोंनि देहायाव नांगौ जानाय प्रटिन खौ होयो प्रतिन खौ मोननो हायो। जायनिफ्राय जोङो बेबायदिनो गाइखेरखौ जोङो मोसौ गायखौ फिसिनानै ओ जोङो बेयो जेब्ला फिसा होयो अब्ला बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो। बेबायदिनो गाइखेर ओ गाइखेरा जेनेबा जोंनि थाखाय गोबोर जोबोर माने मोनसे ओ गोनांथार मुवा जायनिफ्राय जोङो प्रटिन प्रटिनखौ मोननाय जायो। आरो बे गाइखेरा जेनेबा गोबां खामानियाव बाहाय जायो औ खोनादोंना नोंथां
नोंथां खोनादों नोंथां
औ दा जेनेबा गाइखेरजों जों मा मा जिरात बानायनाय जायो जेरै गाइखेरजों जोङो खेर ओ जों जोङो आइसिख्रिम बेनिफ्राय बिदिनो ओ सक्लेटफोर बानाय
औ नोंथां
आरो बिदि लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो हागोन नामा गाइखेरजों जोङो मा मा राहाया मा खामानियाव बेखौ
अ गाइखेरखौथ' जोङो गोबां खामानियाव बाहायो नोंथां ओ जेरै जोङो ओ गोबां बानायै जेरै जों माबायावबो नुनो मोनो जेरै सुइट्सफोर जों मोनो जेरै बेयाव गोबां केक बानायनाय बा बायदि बायदि जाग्रा मुवा बानायनायाव जों बाहायो आरो जेरै जोङो बिस्किट बानायनाय जोङो ओ मालाय आरो गोबां गोबां बायदि बायदि मुं दङ जेरै मुंखौ मख'जोबनो हाया आरो गाइखेरजों जोङो गोबां जेनाखि फालांगिबो खालामनो हायो गाइखेरनि जेरै गाइखेर जुदि जोङो मोसौ मासे फिसिनानै गाइखेर मोसौ जारसि मासे फिसिनानै जुदि जोङो ओ गाइखेर दिहुनोबा बेयाव जोंहा एसेबांबो नांगौ खौ मानि खरसा थाङा बा रांफोरा जोंहा एफ्राब माबा बेसेन नाङा खम बेसेनावनो जायो जेरै जोङो मोसौफोरखौ जोङो दुब्लिफोराव खाना दोनहैबानो बिथांमोना मोसौफोरा गावसोरनो जाखायो जों बेखौनो नायबाय थायो नागौनि गोनांथि गोया दा मास सासे मोसौ जारसिया जुदि जोंनो सानसेयावहाय जि बा जिनै लिटारै गाइखेर होयोबाबबो जोंहा न'खर जिउ खुंनायाव गोबां मदद जायो आरो गाइखेर
औ औ
नंगौना नोंथां थारैनो
औ
औ जुदि जोङो बिदिनो मानै बा मा माथाम मोसौ जारसि फिसियोबा जोङो नखरनि जेनाखि रांखावरिनि जेंना बेखौ जों सुस्रांनो हायो आरो गाइखेरजोंहाय गायखेर फाननानानै दा नोंथांमोननि ओनसोल सोलावबो ओ जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो मोसौ बा मैसो फिसिनानै गाय गाइखेरफोर जों माबायदि ओ रांखावरिखौ आरजियो बे बेफोरनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो ओ बिदिनो खाफा खानायखौ जेनेबा मोसौ जारसि फिसियो बेनो जेनेबा बेबायदिनो मोसौ जारसिखौथ' दुब्लि फोथाराव लांनो हाया नालाय न'फोरावनो खाना दोनो न'आव गलियाव मोजाङैनो खाना दोननानै बिदिनो बिनो जाग्रा ओ गांसो बायनानै होयो गांसो हानानै होयो आरो बेबायदिनो सापरफोरबो होनाय जायो जाय होमबानासो बे गाइखेरखौ जोङ बुरजा बिबांनि मोननो हायो नालाय आरो बेबायदिनो गाखेराथ जों ओ जेनेबा नरमेल जोंनि सरासनस्रा गाय मोसौनिसायबो बांसिन गाइखेर होयो बेबायदिनो जुदि ओ मोसौ जारसि फिसिनानै जेनेबा गाइखेर नोंथां होनाय बायदिनो बेबायदिनो बा लिटार गाहाम सानसेयावनो जुदि जि लिटार गाहाम गाय खेर मोनोब्ला बेखौ जोङो मार्केट हाथायफोराव लांनानै जों फाननानै गोबां रां खामायनो हायो बेबायदिनो गाइखेर फाननानैबो जेनेबा जों सुबुं माहारिया जोंनि जिउ औ दैदेनलांनो हायोना ओ जेनेबा बेयो रांखाखान्थियाव जोंखौ हेफाजाब होनायखो नुनो मोनो जे गायखेर फाननानैबाबो गाइखेर फालांगि खालामनानै बाबो मानसिनया रांखान्थियारि बिथिङाव जौगासार जानो हायो। बेबायदिनो जों मोस सौ गाइफोरखौबो जेनेबा फालां गियो खामानियाव बाहायाबाबो ओरैनो बा न'फोरावनो नांगौ जानाय जेनेबा न'आव साहा लोंनो थाखायबो मोसौ फिसिनायखो जों नुनो मोनो माफा मानैहै बाबो माने जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोंनि गामियारि ओनसोलाव माने न'खरफ्रोमावबो जेनेबा मास से बाबो जों मोसौ गाय थानायखौ नुनो मोनो बे गाइखेरनि थाखायनो माने मानसि फोराहाय मोसौ गायखौ फिसिथारो आरो जेनबा बेख खौ फाननो हायाबाबो जेनेबा जों न' खरावनो जों गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' बिदि कफि लोंनाय हुदा गैयाना नोंथां बेबायदिनो खिरखौनो लोंङो जोंङो ङो फुंङाव आरो आलासि दुमसि फैबाबो गाइखेरनि साहा फुदुंनानै होयो बिदिनो जोङो मोसौ गावबा गावनो मोसौ फिसिनानै गावनि न'नि गाइखेरजोंनो जोङो ओ आसि सोंनो हायो आरो गावनि जेनेबा ओ बिदिनो जोङो दानाथ' गाइखेरजोंनो ओ रस'गलाखौ बानायनाय जायोना नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ बानायनाय जायो
न'आवबो बानायनो हायो गाइखेर लकेल गाइखेरजोंनो बेखौ जोङो गाइखेरनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय रस'गल्लाखौ माबादि बानायनाय जायो आं दाब बिनि सि-सायाव बुंलांनो सानदों नोंथां औ दे अ बे रस'गल्लाखौ बानायनो थाखाय माने गिबियावनो गाइखेर नांगोन जेनेबा बे गाइखेराव जेबो दै थालानो मोननाय नङा माने एकदम जेनेबा पियर गाइखेर बेखौ लागोन जोङो लानानै बेखौ जोङो ओ ससपेनफोरावहाय ओ फुदुंनानै लायो गिबियावनो बे गाइखेरा जिथा ग्लब ग्लब गोदौगोन बेहाय माने कारजि होनांगौ आरो बेयाव माने गोखै जायखिजाया गोखै बुस्थु होनानै बे गाइखेरखौ जों गाव लानाय जायो अब्ला जेब्ला बे गाइखेरा गावगोन बेना माने गाइखेरनि ओ दाखाया आलादा आरो गाइखेरनि दैया माने आलादा जाजोबगोन गायखेर गायखेराथ एस थां जाहैगोन जोंनाथ' माने गाइखेराव ओ जोङो ओ सेभेनटि पारसेन्टखौनो दै मोन मोन नाइनटि नाइनटि ओइट ना नाइनटि सेभेन बेबायादि पारसेन्टानो दै गोजानो माने ओमफ्राय बे गाइखेर गुबैया माने खम बिबांनि थायो माने गाइखेराव दैबो थायो गाइखेरबो थायो नाथाय माने बेबायदिनो नर्मेल गाइखेरावबो दैया थाखायो बेदिनो दै बाहागोखौ गाइखेरनि दै बाहागो खौ खारजि सेबनानै होनानै जेब्ला गोखै होनानै बेखौ सोखावनानै लानाय जायो आरो बे गाइखेर गुबैखौल' जोङो बोखांना लायो, लानानै उनावहाय बे खौ जोङो बे जाहाथे गोख- खैनि मोनामनाया थाया, बिनि थाखाय जों दै ओ मोजां दैजों गुसु दैजों सुनाय जायो। सुनानै बेखौ मोजाङैनो सुनानै औ बे गाइखेर बे सावनिखौ आखाइजों नानानै लायो लानानै बे लोंङो जोङो जेनेबा सिनिफोरबाबो होजायो नोंनि गोसो होनोबा बेबदिनो जेनबा बाटार होनानै नायो नानानै बे खौ जोङो गथा गथा एसे फिसा फिसा लादु खालामनानै लायो लानानै उनाव बे ओ जेनेबा सासनि होनो दि जाय सिनिखौ ग्लब ग्लब फुदुंना लानांगोन बेहाय नोङो गला जानायनि थाखायथ' गोदैया गोनांथारना बिनि थाखाय बे सिनिखौ जोङो दैयाव माने ग्लब ग्लब दै दैयाव माने सिनिखौ गोबां बिबांनि होनांगौ जायो जायखौ सासनि होनोना जोङो बेखौ माने औ गथा गोबां जेनेबा गोबौ दसे गोदौ ग्लब ग्लब होननानै बे सासनि बे सिनिया जेब्ला गलिजोबो अब्ला जों बे माने रस लारु खालामना दोन्दोंमोन बेखौ बे दैयाव होनाय जायो बे सासनियाव होनानै बिदि मिथियो जोङो खोबहाबना होयो आरो उनावहाय बेयो नैजि मिनिट खोबहाबना होनानै बे एसे माने जोंङो जे फिसा फिसा लादु खालामो नालाय बेयो एसे माने बुगाबोयो माने दैयाव नियाव होनाय लोगो लोगो बेखौ जोङो अरगानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय बे खौ जोङो उनावहाय आरो दसे दसे बोखारना होनानै खोबनायखौ बेखौ दसे बा बा बा जि मिनिटसो गोदौहोयो अब्लाना जोंना बे रस'गल्लाया बेसेबांबा गोदै जेनेबा जानो गोथाव जायो आरो जाथावना माने मोनो आरो अब्लाना बेबायदिथ जोङो दखानफोर फोराव बानायनायखौ जास्लायस्लाय न'आवनो जुदि गाइखेरा थायोब्ला जोङो न'आव बेबायदि मेथायाइबो बानाय जानो हायो
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ फिन गाइखेर गाइखेरनिफ्राय गोबां मुवा बानायनाय जायो दा नोंथां गाइखेर फ्रा रों मा जोंथाय बानायनो हाबावो नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा?
ओरैनोथ' आंनाव बिदिनि बांद्राय गियान गैया नोंथां जेखुनु आं बेखौ मिथिनो मोनो जे ओ गाइखेरजों जों गोबां बिबांनि ओ बेसादफोर बानायनाय नुनो मोनो नाथाय माबोरै बानायो आं बेफोरखौ बारा मोजां बेनि सायावहाय ओ गियान गैया बेनि फारसे जेरै बिस किट बानायनाय बेफोरखौ मोरै बान ओं बेफोरनि सोमोन्दै आं बारा मोजां मोनथिया बेखौनो मोनथियो जे बिस्किटावबो मबेबा माबि जोङो गाइखेरजों बानायो आरो बे बेफोरखौ होनानै दा
आरो
गासैखौबो आं मिथिसे नोंथां निमाहा हो
जेबो नङा नोंथां बेबायदिनो गाइखेरखो माखन बानायनायखौबो नुनो मोनो ना जोङो
औ नोंथां औ नोंथां थारैनो
आरो गाइखेर मोखै बानायना जायो जों जेब्ला गाइखेरखौ जेनेबा नांगौ बिबांनि जोंहा न'आव थायोब्लाथाय जों गामि ओनसोलनिफोरा सा लोंनानै लोंग'नो हायाब्लाथाय जों बेखौ माने मोखै बानायना दोनो आरो गाइखेर खौ माने बियो सान्दुं गोसा जाबा थाय नांगौ जोबोर गरमाव जाबारबाथाय माने उदैफोरा थान्दा जायो मोजां जायो गायखेर
नंगौ नोंथां जायखौ जोङो दोहि होननानैबो मिथियो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरखौबो जोङो माने फालांगारि फालांगियारि बिथिङावबो लांनाय नुनो मोनो बेबायदिनो बानायनानै पेकिं खालामनानै फानो आथिखालाव औ औ दे होमबा नोंथां जोथि रायलायनांगोसि माबो जोबथ'बाय नोंथांनिसि
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ दे नोंथां दे